थां
औ नोंथां।
औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां खोनादों। औ आं नोंथांजोंहा औ औ जोंनि बर'फोरा एम्फौखौ बोरै फिसियो औ औ औ औ इन्दि एम्फौखौ आरो बे एम्फौखौ बोरै जायो बेनि सायाव हाय औ दा सावरायनो थाखाय नोंथांजों फन हरनाय जादोंमोन औ औ जागोन नोंथां जागोन। औ औ अब्ला नोंथाङा एसे जुरिजेननो हागोन ना नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथांङानो एसे जु
नंगौ ओ जोंना नोंथांनि बुंहरनाय आयदाया बा फिकआ मोजाङानो नोंगौ इन्दि बा इन्दि एम्फौ लाथा होननानै बुङो जायखौ नङा होमबा नोंथां। बेफोरखौ जों माबोरै फिसियो होनना बुङोब्ला माने सिगाङावनो जों बेखौ जों मिथिना लाग्रोनांगोन। नङा होमा नोंथां? इन्दि एम्फौ होननानै बुङोब्लाथ' बा इन्दि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मा जोंनि मोनसे हारिमुजों सोमोन्दो गोनां मोनसे बेबो मोनसे मा जोंनि बाहागो हारिमुनि होननानै जों बेखौ बुंनांगोन आरोखि नोंथां। नंगौ नोंथां औ औ औ दा इन्दि एम्फौखौ माने गोबां जायगायाव गोबां रोखोमै जों फिसिनायखौ नुनो मोनो। दा जोंनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय इन्दि एम्फौ फिसिनाय आं बिनि सायाव एसे आंनि मोनथिनायनिफ्राय आं फंनैसो बुंना होसै नोंथां ओ जेरैहाय औ इन्दिखौ मारै बानायो होनबा सिगांनो जों मा इन्दि बिलाइ खौबो नागिर गोनना लाखानांगोन नोंथां बबाव दं बबाव गैया। ओमफ्राय बिनिफ्राय जों मु था मुथा खाथुमनानै मा खालामनाय जायो दान्दाफ्राव खानानै दोननाय जायो आरोखि नोंथां। ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामनाय जायो बिदिनो जोंहा मा खालामनाय जायो सिखिरि मासे सिखिरिखौ बिदै दैहोनाय जायो नङा नोंथां। औ औ बिदै दैहोनानै जों मा खालामो बेवहाय उम बेहाय माने हगारना हो-होनाय जायो हगारना होनाय माने आदार जाहोनाय जायखौ होनदों नङा नङा होनबा नोंथां जेरैहाय इन्दि बिलाइ आरिखौ औ बे एम्फौ फ्रा माने बेफोरखौनो जानानै देरलाङो आरोखि नोंथां। औ औ थ बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरोखि बेफोरबायदि खालामनायखौ। दा जेब्ला देरो देरै देरै देरनानै जेब्ला रागोन अब्ला बियो मोनसे फिथोब खायो नङा होमबा नोंथां जाय थखौ जों इन्दि फिथौ होननानै बुंनाय जायो नोंथां औ जेब्ला इन्दि फि जोबबा मानि माखासे सम जाबाय बे समखौ आं मोनथिला नोंथां बेसिबां दिनावहाय माबानाय जायो। औ जेब्ला राननानै इन्दि फिथोब जाखांनानै जों बेखौहाय मोनसे इन्दि फिथोबनिफ्राय जों एम्फौखौ हाननानै लानाय जायो नङा होमबा नोंथां? नंगौ औ औ थारैनो औ। आरो बे इन्दि एम्फौखौनो माने जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबाङानो मा हाथाय बाजारफ्राव फाननानै गावनि न'खरफोरखौ सामलायनायखौ जों नुदों आरोखि। आरो लोगोसे जोंहा मा बे इन्दिखौहाय इन्दि फिथोबखौहाय एम्फौ लाथानि फिथोबखौ जोंहा मा खालामो दैयाव सोमनानै दोननानै बेनिफ्राय खुन्दुं थुननाय जायो आरोखि नोंथां खुन्दुं बानायनाय जायो औ। औ जाय मानि जाय खुन्दुं थुननाय इन्दिनिफ्राय खुन्दुं थुननायखौ मा जोंनि बर' आइजोफ्रा मोनसेबा मोनसे फाव खालामनानै दिन्थिनाय जादों जायखौ जाहैबाय खुन्दुं थुननाय मोसानाय होननानै बुङो नोंथां। जाय जोंनि मोसानाया जोबोर मुंदांखा आरोखि औ बेफोरखौनो मानि खुन्दुं बानायनानै इन्दि सि दानायखौ जों नुनो मोनो जाय मानि इनदिनि सिया दिनैनि दखान मानि हाथायफ्राव दिनैहाय माने बिराद दाम गोसा गोसानि मोननाय जायो आरोखि नोंथां। औ नाथाय ओरैनो माने खम बिबांनि जों मोननाय जायो मानो होनबा इन्दि एम्फौखौ माने फिसिग्राया गोबां खमखाय माने जों बेफोरखौ खम मोननाय जायो आरो मा दाम गोसानि मोनबाबो दाम गोसानि मोननायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ दा आरो बेफोरखौ जों बे एम्फौ लाथाखौ जों गोबां रोखोमै जानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय मा एव जोंहा सिगांनो मा अनलाजों जायो बा एवनानैबो जायो। दा गुबुन गुबुन जेरै मैथाजों मैथा होनानै जायो आरो बिदिनो मा मैथा बांगालफोरजों बेफोरखौ जायो आरोखि नोंथां खायसे खायसे मा खालामो नोंथां ओरैनो मा गथायोनोबो एवो आरोखि आरो खायसे खायसे मा खालामो बेफोरखौ बेखौहाय मा फोनो जों बेखौहाय मा थास'नानै बा बस'नानै एवनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ सिगां जों माने एम्फौखौ गथायैनो एवग्रोबाय बेनिफ्राय जों एसे मोनफ्राम माने एसे माबा एवफ्रामनानै मा हान-सारायनिफ्राय हाननानै जों बेखौ सफा सफा मानि खावसे खावसे बोखावनानै लानाय जायो आरोखि नोंथां। आमफ्राय बिनिफ्राय जों माजों जानाय जेनेबा मैथाफोरजों जानोबा मैथाफोरखौ खाना लायनानै बेफोरखौनो होसननानै जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। दा बेफोर बेफोरबायदि माने इन्दि एम्फौ बा इन्दि खुन्दुं फोरखौ माने इन्दिनिफ्राय मोननाय खुन्दुंफोरखौ फाननानैनो माने जोंनि समाजा गोदोनि जोंनि बर' न'खरफ्रा गोबां मानि गावनि न'खरफोरखौ सामलायबोनायखौबो जों बा गावनि न'खरफोरखौ जाहोनायाव बेफोरजोंनो मानि मा खालामो माने थोजासे बादि जाना-जानाय जाबोनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां औ। दा बेफोर माने जोंनि मोनसे हारिमुजों सोमोन्दो गोनांखाय मानि जों बेफोरखौ बावनो नाङा बा सोलोंनानै गुबुन सोरबा सासेनिफ्राय जों सोलोंनानै लानांगोन आरोखि ख नोंथां आं बेखौ सानो आरोखि औ औ दा नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि मोन्दांथियाव इन्दि बेफोरखौ माबोरै फिसियो आरो बेफोरखौ मा खालामजायो आरो बेफोरखौ माबोरै जायो बिनि सायाव फोरमायनो हागोन आं नोंथां
औ फोरमायनो हागोन नोंथां थारैनो नंगौ नोंथां नोंथाङानो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलांखाबाय एम्फौखौ बोरै फियो आरो माजों माजों जानाय जायो नोंथाङानो एसे फोरमायना होलांखाबाय नोंगौ नोंथां ओ‌ इन्दि एम्फौ होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो
बुंनो हायो औ जोंनि बर' हारिजों औ गोसखौ सोमोनदो दं नोंथां औ नंगौथारिजों अ बर'फोरा औ ह ओनसोल औ औ औ नोंथां औ बै समनिफ्रायनो इन्दि एम्फौखौ फिसिनायखौ जोंनिया बै आबौमोना औ बेफोरनो सोलों औ नंगौ थारैनो औ औ औ
बै समावहाय जेरै जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि जायोमोन नों बांद्राय न' बांफ्रा गैयामोन नङा हबा नोंथां दखरसे बहबा जायगा बा खलबसे जायगा फिसा सा ओरैनो सायलाला न' लुनानै जोंनि आइजोफोरा मा खालामोमोन
औ एफोरखौ फिसियोमोन औ नोंगौ
आरो बै समावहाय इन्दि जायखौ जोङो इन्दि होनना बुङो नङा होमबा नोंथां इन्दि जाय एम्फौआ जायो बेफोरखौ न' सेर सेर
सेर सेर बा बहाबा खना खना बा बहाबा एसे खलबज हाफोराव फोरानो ना खायोमोन आरो एम्फौ फनायनि सिगांनो औ नंगौ ओमफ्राय बेनि उनावसो एम्फौफोरखौ लानाय जायोमोन मा खालामबावोमोन नोंथां जायहा जेनेबा न'फोराव इन्दि गैया नङा होमबा औ नोंबो
औ बे सुबुंफोरा मा खालामोमोन गोजान गोजान
ओ गोजान गोजान जायगाफोराव एदि बिलाइफोरखौ थाङै थाङै लायनानै खानानै ला बेनो होफैयोमोन आरो नोंथां औ नंगौ थारैनो औ आरो मा खालामबावो नोंथां आरो जुदि गामिफोर
खाथि खालायावनो सोरनावबा जुदि इन्दि एम्फौ इदि
इन्दि दङब्ला औ नाथाय बिसोरहा न'खरावहाय इन्दि एम्फौखौ जुदि लायाखैब्ला औ बिथांनि न'खरनिफ्राय मा खालामो इन्दिखौ लानानै फैयो आरो औ नंगौ नंगौ
औ बे उनाव मा खालामो नोंथां बे एम्फौआ जेब्ला गोम जाजानाय मोनसे महर जायो
जायो अब्ला बे एम्फौखौ बिथांनो इन्दि बिलाइनि सोलाय होननानै हरदोंमोन आरो औ नंगौ नंगौ नोंथां माने जोंनियाव बेफोरबायदि मोनसे अनलायनाय बा मोनसे सासेखौनो मदद होलायनाय
जोङो एम्फौ फिनायनि बेलायावबो नुनो मोनदों आरो नङा होमा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ नोंथां थारैनो औ बिदिनो नोंथां एम्फौखौ नोंथाङानो बोरै बोरै थोबो बेखौ बुंलां हाबाय थिग बेबायदिनो आंबो एसे बुंनो सान्दों आरो नोंथां जेरै नोंथाङा जेरै थाराव बा औवाफोराव
बा औवाफोराव बा माबा मोनसे दालायफोरावहाय थाफैयो औ औ खानानै इन्दिखौ खानानानै दोन औ औ नोंथां दा जों बेखौ बोरै खोबहैयो बा जों बोरै मिथियो बे खोबनो
दा बेफोर माखासे आइडियाफोर दं जेरै नङामोनों
जेर औ जेरै औ औ औ नंगौ नंगौ औ औ थारैनो। औ औ नंगौ नंगौ थारैनो औ नंगौ नंगौ
सोदोब जाबाय फ्र फ बा मोनसे सोदोब जाबाय जों बेखौ मा होनना बुङो नोंथां मोननाय होनना बुङो मोननाय मानि बे बेखौ जों होनना बुङो माने बे एम्फौआ फिथोबथोबनो थाखाय रेडि जाबाय नङा होमबा नोंथां औ बे एम्फौखौ जों मा खालामो जेब्ला बेफोरबायदि एम्फौआ फ्र' फ्र' मा मोनसे सोदोब होबाय बा बिनि फिथोबथोबनायनि मोनसे सम जाबाय अब्ला जों मा खालामो बे एम्फौखौ दस्रा गोथां एम्फौनिफ्राय बोखारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव फिथोब थोबनो थाखाय मोनसे बिलाइ
औ औ नंगौ थारैनो।
औ बोखारनानै बेनो जायगा होनाय जायो ओमफ्राय बेनि उनाव मा खालामो नोंथां बे एम्फौखौहाय जोङो
औ
सम होनानै गोबां बिदिनो फन्द्र' दिन बिस दिन बिदिनो मास मोनसे गाहाम बेफोरबायदि
औ थोबै थोबै थोबै थोबै थोबनानै जेब्ला बियो मोनसे थोबखांनाय महर ला औ औ
औ थोबखांनायनि उनाव बे एम्फौखौ जोङो थोबखांबानो जाया नोंथां बेखौ जोङो दसे स म दोनबाव। दसे दोननायनि उनाव मा खालामबावो नोंथां बे एम्फौखौ जोङो ओ जेब्ला मोनसे जाजानायनि मुङाव ला खोबखांनायनि उनाव मोनसे सम थांबाय नङा नोंथां बे समाव जोङो बे एम्फौखौ फिसिन ओ बिजिरनानै
औ औ थारैनो
औ आरो जों जेरैब नोंथाङानो होनखाबाय जेरै मैथाजों बा मैथा बांगालजों बा एवनानै बा
औ
आलुफोरजोंबो जायो सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबा बांसिन मानसिखौनो जों अनलाफोरजों जानायखौ जों नुनो आरो बिदिनो गोबां दंबावो जोंहा ओ एम्फौ फिसिनाय माखासे आदब खायदाफोर दं बावो जों दाबो बुंनो थाङोबा जोंनि बड'लेण्ड ओन
औ
माखासे नखरफोराव जुदि थाङोब्ला जों दासिमबो एम्फौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा मा नोंथां? दा जोंहा फैयै फैयै जोंहा समाबो जाबाय नङा होनोमा नोंथां? ओ सावरायनांगौथ' गोबां दंमोन जोंहा। ओ नाथाय एसेल' समनि थाखाय जों सावरायजोबनो हाया।
ओ ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ जागोन नोंथां। औ औ औ औ औ औ औ
औ नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां